अं गिबियावनो गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय नोंथांनो।
औ नोंथांनिसिमबो जासि जासिहरफिननाय जाबाय गोजोन मोनाबिलिखौ।
औ नोंथांजोंहा मोनसे गोनांथार आयदानि सोमोन्दै सावरायनानै फनखौ हरनाय जादोंमोन नोंथाङा सावरायजागोन ना
औ औ सावरायनो हागोन नोंथां
अ बिदिब्ला नोंथां जोंथ' दानि जुगाव दावगालु जुग बे जुगाव दिनैनि गोनांथि एबा दा सोलिबायथानायाव जोंहा मा मा गोनांथि जायो बेफोरनि सोमोन्दै नोंथाङा आंनो फोरमायनो हागोन नामा
अ अ हागोन नोंथां
औ
ओ दैयाथ' जोंनि थांना थानायनि मोनसे मिथिंगायारि फुंखा होननानै जों बयबो मिथिनो मोन खायो दै गैयाबानो जों थांना थानो हाया हाया आरो ना जेरै जोंनो जानो थाखाय आदार नांगौ हां लानो थाखाय बार नांगौ बे बिफां लाइफां नांगौ थिग बिदिनो जोंनो थांना थानो थाखाय दै दैखौबो नांगौ बिदि आरोना जोंनोल' नङा ओ जिब जुनार दाउमा दावसा बिफां लाइफां गासिबोनि थाखाय थांना थानो थाखाय दैखौ नांगौ आरोना गोनांथि थार बेयो औ ओम बेनिखायनो दैखौ जिउनि फुंखा होननानैबो बुंनाय जायो। मानोना बे जोंनि थांना थानायनि मोनसे राहा होननानैबो जों बुङो जोंनि सोलेराव सिक्सटि टु सेभेन्टि पारसेन्टानो दैजों दाजानाय होननानै जों मोन्थिनो मोनो आरो ना ओ लोंनाय ओ जानाय संनाय खावनाय ओ दुगैनाय एबा साखोन सिखोन लाखिनो थाखाय जों सानफ्रामबो दैखौ बाहायनाय जायो जोङो बयबो मिथिखायो इखौ आरो थोजासेबो दै लोंनाया जोंनि सोलेरनि थाखाय जोंनि सोलेर गोगो लाखिनो थाखाय मोजां आरोना आरो जोंनि देहायाव मैला बे मुवाफोरखौ खारहोनो थाखाय जोङो गोग्गो दै लोंनांगौ जायो जेरै जोंना उदै सानाय दैनि खमिनि थाखाय जोंना उदैबो सायो दै बारा मोजां रोङा लोङाबा उदैबो सा सानाय जानानै जेनेबा मोजाङै दै लोङाबा उदै सानाय मा नाय जायो जोंना आरो बेजों लोगोसे जोङो खायफाना किडनियाव औ अन्थाइ जानाय बेफोरखौ गोबां दानि समावथ' गोबां गोबां खोनानो मोनो
औ नोंथां औ
ओ जाफुनाय समावनो जेनेबा सिगां जेब्ला एसे अन्थाइआ फिसा बिदि समावनो जोङो दै बुरजा बुरजा लोंना होयोब्लाबो एसे बारा अपारेशन खालामालासिनो जोङो बेखौ खिननि स्थनखौ गगारहोनो हायो होनो आरो ना दै बुरजा लोंबानो एसे एनैसो टेब्लेट फोर जानानै एसे एनै मुलिफोर जानानै डक्टरनि मुलि जानानै दै बुरजा लोंबाय थाबानो बे ओ अन्थाइआ गगारलाङो इदि होनो आरो ना आबादारिनि आबादारिफोरनि थाखायथ' दैया बिराद गोनांथार जेन'बा माइ गायनो एबा मैगं थाइगं गायनो एबा गासिबो आबाद खालामनो थाखायनो दैया गोनांथार आरो दैजों लोगोसे माइ गायनो थाखायथ' जोंना अखायाबो गोनांथार अखा गैयाबानो जोंना माइयाबो जाया जेन'बा हाल औ जोंनाथ' दुब्लिफ्रा गोरानसो जायो नालाय गोरा जायो बेखौ अखा एबा दै गैयाबाथाय बेयो गुरै जालाना अब्ला जों हालेवनोबो हानाय नङा बेखायनो अखा आरो दैया मोननैबो गोनांथार आरोना आबादारिफोरनि थाखाय एबा आबाद खालामनो थाखाय दै गैयाबानो आबादा रज'आ होननानैबो जों मोनथिनो मोनो बा जाबादि आबादानो रजनाय नङाबा जोंहाबो आदार जाग्रा आदारखौ जोङो मानसिफ्राबो मोननाय नङा मानोना आबादानो रजवा सैबालाय जोंहाबो मानसिफोराबो खस्थ जागोन आरोना ओं बिफां लाइफांफोरा बिफां लाइफांफोरखौ ओ प्रटसेनटिसिस नि गेजेरजों गावनि आदार थैयारि खालामो बेखायनो जोङो दैनि गोनांथि जायो आरोना दै गैयाबानो बिफां लाइफाङाबो थैलाङो जेरैहाय जोङो फांसे बिफां एबा फांसे बिफां गायबाय जों बेखौहाय दै जों दै गायनानैल' दोनबाय ओरैनो दैखौनो होआसै जायोब्लाथ बे हारसिंनो राननानै थैलांगोनना मानोना बे जेबो माबा खौनो मैनासै आदारखौनो मोनासै जेजों बे थांगोन उनावहाय जेब्ला देरो बिफाङाव अब्ला होबाबो जायो खिन्थु बे गायजेननाय समाव देरफ माबानाय समाव बेखौ दै होथारनानै मोजां जथन खालामनांगौ आरो होमबासो मोजाङै थाङो थिक बिदिनो ओम मैगं थाइगं बिबारफ्राबो बिदिनो आरोना जोङो दै होनानै मोजां जथ न लाबाय थाबासो मैगंआबो मोजाङै जालाङो ओ आरो बिबाराबो मोजाङै मा माबायो बारो आरोना दै होनानै माबाबासो ओ जिब जुनार दावमा दाउसाफोरनि थाखायबो दैया जोबोद गोनांथार ओ जों मानसिफोरबायदिनो बिसोरबो गावसोरो माबाफोर ओ माबाफोर जानानै हजम खालामनो थाखाय बिसोरनोबो दैनि गोनांथिखौ जायो आरोना आरो नाफोराथ जोंना दैयावनो थायो दैखौनो इसिनि न' होननानै बुङो ओ ओमफ्राय बिसोर दैनिफ्रायनो ओंखारबानो थैयो इखायनो ओ दै जोङो हाजासे दैखौ गुबुंले खालाम नाङा आरो ना मानोना दैया गुबुंले जाबा जों दैफोराव दाखोरफोर एबा प्लास्टिक माबा माबिफोर गारबाथाय हा हां लानो हानाय नङााना नाफ्रा बिनि थाखायनो दैया गुबुंले जाबा बेखायनो जोङो दैखौबो गुबुंले खालामनाङा आरोना बुहुमाव ओ सेभेेनटि वान पारसेन्ट जखा जौखोन्दो से बाहागोआनो दैजों खोबथि जानायबाबो जों गासिबो दैखौनो जों बाहायजोब एबा जोङो ओ लों नाय‌ एबा जोंनि साखोन सिखोन लाखिनायाव जों बाहायजोबनो हाया आरोना जेनेबा जोङो बिराद खम दैखौ बाहायनो हायो बेखायनो जोङो हानजासे दै खौ बासायनांगौ इदि होनो आरोना आरो जोंङो बेेखौ गुबुंले खालामनाङा ओ गंगानि गंगा दैया थ जोंना बिराद गुबुंले जानानै फैबाय होननानै मोन थिनो मोनो मानो होनोब्ला मानसिफोरा गावसोरनि दुगैनाय मानाय बेफोरावनो ओ बाहायनो दुगैहैयो मानसिफ्रा बिनि मानसिफोरनि मैला माबाफ्रा बाहायनो ओंखारजोबो आरो बिनि गंगानि खाथियावनो दारिमिनबो दङ बिनि दारिमिननि मैलायाबो गंगायावनो फैजोबोनो बिनिखायनो गोबां गुबुंले जाबाय होनो आरोना आरो बाहाय गोबां बेक्टेरियास क्लरिन माबा माबि मोननो थाङो जाय जोंनि मानसिफोरनि थाखाय बिराद माबा आरोना हार्मफुल होनो माने मोजां नङा जों बाहाय दुगैहैबानो केन्सार माबा माबि बेफोर जानायनि बिराद माबा दङ रिक्स दङ बेखायनो जोङो हाजासे दै खौ गुबुंले खालामनायखौ बासायनांगौ आरो हाजाबसो दैखौ बासायनांगौ आरो जोङो दा बि बिदिनो दैखौ वेस्ट खालामबाय थाबा लस खालामबाय थाबाथाय इयुनाव जोंनि थाखायनो प्रब्लेम जागोन आं बेखौनो बुंनो सानो ओ नों थाङा आरो माबाफोर होनबावनो सानदोंबा आंनि सिगाङाव बुंनो हागोन
औ नोंथां ओ नोंथाङा जेरै दैनि सोमोन्दै बुंबाय ओ गोबां खोथा नंगौ नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जोंनि बुहुमाव एबा जों सुबुं माहारिनो एबा जिब जुनारनो दै नङाबा थांना थानो हाया गासैबो जिब गोनां बुहुमाव थानाय गासिबो जिब गोनां जिउआरिफोरनोनो दै नांगौ दै नङाबा थांना था थानो हाया जेरै मानसिफोरनोबो दै नांगौ जेरै जिब जुनारफोरनो दै नांगौ दंफां लाइफां बिबार बिफां लाइफां हाग्रा बंग्राफोरनो गासैनोबो दै नांगौ दै नङाबा रावबो जिउ गोनाङानो थांना थानो हायो आरो बे बुहुमाव बेनिखायनो जोङो जायखौ मोनसे मा होनो सिमाखौ लानानै बास मा होनो बाहायनांगौ आरो दैखौ जानला मोनला बाहायनो हाया दैया जोंनि थाखाय जोबोद बानजायथाव एबा संरैखा खालामनाया जोंनिनो बिबान आरो सुबुं माहारिनि दा नुनो मोनो जोंनि ओनसोलाव एबा नैबे बुहुमाव मा होनो दैया स्नि हा बागोनि स्निजिथाम जौखोन्दोआनो दैनो माथ्र' नैजिस्नि बा नैजिगु जौखोन्दोआनो नैजि नैजिगु जौखोन्दोआनो जाबाय हा बिनि गेजेराव स्निजिसे जौखोन्दो दैननि गेजेराव खालि माथ्र थामजौ खोन्दोआल'सो दैया लोंनायाव बाखि मा होनो जिदाइन जौखोन्दोआनो मा होनो दैया लोंनायाव बाहायजावानो बेनिखायनो मा जों दै लोंनो थाखाय बाहायनाय दैखौ जों रैखा थि होनांगौ आरो बेयो जोंनिनो बिबान मानो होनोबा जोङो दै लोंनानै दै नङाबा जों थांना थांनो हानाय नङा आरो बेनिखायनो दा जों मा होनो बे दैखौ संरैखा खालामनाया जोंनिनो बिबान बेनिफ्राय मा होनो दै दैखौ जेरै जोङो मा होनो दानि जुगाव जों नायनांगौ जेरै दैया जेरै दारखाना मा होनो खानाय बा दारिमिननिफाय गनाय‌ गुबुंले दै बै बेफोरो मा थोंजोङै बिलो लैथो लैथोसाफोराव गोग्लैनायखौ जों नुनो मोनो आरो जायनि जोहै दैया जोबोर गुबुंले जादों जेरै दारिमिन गेदेर गेदेर दारिमफोराव गोबां दै बाहायनो गोनां जायो जेरै जोङो थारमिल पावार होनना बुङोबा इयाव दै दैथ' नांगोन जोङो बेफोराव जेरै जोङो नुनो मोन सालाकाथियावनो जों थारमिल पावार दङ बेयावनो गोबां दै नांगौ जायो बे दैखौ मा थोंजोङै दैयाव हगार हरोब्ला बेनिफ्राय गनाय दैया गुबुनले जागोन नोंथां नङा होनबा नों थां बेनिखायनो बेबायदिनो गोदो गोदो इडास्ट्रिजों जेरै जोङो इउनि इउरिनियाम कम्पेनि बेफोरावबो नांगौ जेरै आइरन कम्पेनि बेफोरावबो गोबां दै नांगौ बेफोर दैखौ थोंजोङै जोङो नालानि गेजेरजों जाम्फै एबा बिलो एबा दैमा दैसा याव जों हगार हरोबा बेफोर दैया गुबुंले जागोन नोंथां बेनिखायनो जों संरैखा खालामनांगोन आरो मा जोंनाव मोनसे हुदा जोङो सुबुंनाव माने साबोर जुथुफोरखौ जोंनिया दैयाव गारो एबा दै जिङाव गारो बैफोरनिफ्राय मा दैया गुबुंले जायो जेरै जोङो ड्रेननि दै होनबा बुंब्लाथ' खौ जोङो बुंनांगोन नोंथां गाज्रि मैला बेफोर दै ड्रेननि दैखौ जोङो नुनो मोनो गोदोर गोदोर टाउनफोराव थोंजोङै मा होनो बिलो एबा दैमाफोराव दैसाफोराव थोंजोङै नालानि गेजेरजों खोख्लैनायखौ नुनो मोनो गुबै जोङो दा नुनो मोनो गुवाहाटियावनो थाङोब्ला जोङो बै फुलुं दै दैसायाव माने ड्रेननि दैखौथ' जों गोलैनायनि जाउनाव बे फुलुङा जोबोद गाज्रि जाबोर जाथर प्लास्टिक बेफोरबायदि बुंफाबनाय मोनसे मैलासिन मा होनो दैमा होननानै जोङो बुंनो हायो आरो बेखौ बेनि दैया थों थोंजोङै मायाव गोगलैयो होनना बुङोबा बेयो ब्रह्मपुत्र दैमायाव थांनानै गोलैयो नोंथां बियो साखोन सिखोन नंला आरो आरो मायाव गोलैबावो बे दै दैया थोंजोङै दिपर बिलावबो गोलैहैयो बेफोरबायदि दिपर बिलोफोरनि बिलोनि दैयाथ' सानफ्रोमबो गोसोम बेफोरनि दैया जोबोद मैला आरो गोसोम बे साखोन सिखोन नङा बेबायदिनो दैया जों गुबुंले जालांबाय आरो नोंथां। आरो मा बै बैफोर दारिमिननिफ्राय गनाय दै दैफोराबो जोबोर गुबुंले बेफोरनि थाखायनो बेराम आजार जि जुनारफोरा जादों मासिफोरा जादों मानो होनबा दिनै सुबुंफोरा दुगैनो थाखाय लोंनाय दै बे दैमानि दैखौ बाहायनो गोनां जायो मानो होनबा दैया जोंनिया लोंजाथावनायानो बुहुमाव थामजौ थामजौखोन्दोल'सो बा अब्ला जों मा दैमा लैथोनि दैखौनो जों सोदांनानै लोंनो गोनां जायो। नाथाय मा बैफोरबायदि ड्रेननि दै एबा मैला दै दारिमननि दै गनायनि जाउनाव बैफोर दैमा बिलोनि माबाफोरा दैफोरा गुबुले जानायनि जाउनाव सुबुं जिब जुनारफोराबो बेराम जानो हमबाय आरो नोंथां बेबायदिनो जोंनाव दैया गोबां मा होनो गुबुंले जाबाय आरो बै गुबुंले जानाय जोंहा बेराम जादों जेरै जोंनि मेलेरिया कररिला दैसिन थ्रि बेबायदिनो जोंहा मा होनो टिउमार बेबायदि बेरामखौ जों जानायखौ नुनो मोनसै आरो नोंथां। बेनि अनगायैबो जोंहा मानो दै गुबुंले जानाया ओ मा होनो दै बाहायनाया ओरैबायाददि ओ बारा जाबाय माने जों न'खरफोराव दैफोरखौ जोङो टेपखौ हगारनानै जोङो बै टेपा मानि न'आव माने दै बाहायनांगौ जों हा सिंनि दै। बे अखा हायाबा हा सिङाव मानि दै मोनो नङा होनोमबा नोंथां बेनिखायनो जों मा हा सिंनि बे दै मोनबाय दै मोनबाय होननानै जों जानला मोनला दैखौ हगार गारनाङा। मानो होनबा दैया राननानैसो अख्राङाव बिरलाङो नाथाय हा सिङाव हाबनाया जोबो खम जायो नोंथां बेनिखायनो दैया हासिंनि दैया खम जायोबा जोंथ' मोननाय नङा माब्लाबो बेनिखायनो जों मा दैखौ जोंङो संरैखा खालामनांगौ आरो नोंथां दैया सुबुंनि मोनसे गोनांथार बाहागो नालाय। दा बिदिबा नोंथां जोंनाथ' समाबो जाना फैबाय दोनथ'नोसै नामा नोंथां?
औ दे जागोन दे नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथांनोसिम।
अ नोंथां जोबोद गोजोननाय थाबाय ओं दे।